अह खोनादों।
अह
औ दे नोंथां बिदिब्ला जोङो जानायनि सायाव एसे सावरायनि जानाय बुङबोलाथ' औ बर' हारिया गो औ बर' अ गोबां रोखोमनि अ जायो थ' नोंथांनि जायगायाव मा मा रोखोमनि जानायफोरखौ मोनो नों
आ उम जोंनि जोंनि जायगायाव थानाय जोंनि जायगायाव जे उम जेरै ना नारजिदो अमा दानोबा नारजिखो जों फार्स्टआवनो फाथो फा खो नोंथाङा मिथियोना?
औ मिथिगौ नों
उम फा थाखो दैज्लां बोथोर जायां जायांआव अखा जेब्ला अखा थाय फ्रियो अब्ला इखौ हाखो हाखोद एवना लायो ट्रेक्टर एवना लानानै एवनानै आरामसे फाथो ओइ फाथो बेगर ओ सार फाथोखो सार सा सारनानै होयो सारना होबा इउ खान खानबा सयदिन थानानै फिसा फिसा फिसा एदि फुलि फुलि ओंखारनानै उनाव दस दिन फन्द्र' दिनसो थानानै गोदोर जायो। फुलिया गोदोर जानानै बिलाइ बिलाइ बिलाइ जेब्ला ओंखारो अब्ला बिलाइखो खानानै सोरबा सोरबि सोरां सोरि गोथाङैबो दायो सोरबा सोरबा फा जाय नारजि जानो लुगैयो नारजि जानो लागाया लुगैनाया बिलाइखो खानानै फोरानो फोराननानै आरामसेयाव सोना दोनो सोरबा सोरबि बस्थायाव सोना दोनो सोरबा प्लास्टिकआव दोननानै जेब्ला नारजि जानो लुगैयो अब्ला बेखो नोंथांआ खोनादों ना?
औ नोंथां बुंनाय नोंथां।
बेबादिनो फोराननाय बेखो फोराननाय फाथो फाथोखो बिलाइखो सुनानै आरामसे ओमफ्राय रुयो रुनानै रुनानै आरामसे बेदरखौ होनानै अमा होनानै बेबायदिनो नारजिजों लोगो जायो अमा
नंगौ नोंथां। थारैनो
आरो आरो एखो सबाय सबाय सङोबा सबायदो दाउ नोंथाङाथ' बर'हारिनि बेबो मोनसे न?
नंगौ नों थां थारैनो जोंनि जायगायावबो औ सबायदो दाउदों गोबां जायो आरो सबायजों लोगोसे ओइ माबाखौबो जानो औ सबाय सबाय आरो अनला अ' नों थां अनलाखौबो जानाय नुनो नो औ अनला खारै जा नाय नुनो मोनो। बेवहाय जोङो दाउ मलबा एम्फौ लाथाजों गोबां जानाय नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बै जोंनियाद अनला खारै जायो। बेखौ मा रोखोमै बानायो एसे फोरमायना हालाय नोंथां
आ गिबियावनो जों बेखौ माइरं माइरंखौ सोमना दोननानै अ गुरै खालामना लाग्रोगोन लाग्रोना दस मिनिट नङाबा पाइफ मिटसो सोमना दोनगोन होननानै उनाव बेखौ दै खिरखियाव दोननानै दैखौ सरगार होनानै बेखौ जोङो सोरबा सोरबि दिंखियावबो देयो सोरबा मेसिनावबो इयाव देयो मिक्साराव देनानै खथा बायना लानानै
थुबसेयावबो देनायखौ नुनो मोनो नोंथां
गुन्दै गुन्दै गुन्दै गुन्दै बेखौ ओमफफ्राय बेयाव सारायाव संनो संनो टाइमाव संनो टाइमाव सारायाव आरामसे बेखौ होनानै दै होनानै अन गुन्दैखौ सेफ्ले सेफ्ले माने गुन्दैखौ होनानै आरामसे बेखौ गथा माने ब गथा माने दैजों मिक्स खालामनानै आरामसे बिदिनो संनाय जायो
नंगौ नोंथां थारैनो
ओमफाय बे बेयाव आरो नों बेखौ होनोब्ला औ दा अफोर नङाबा लाथाया एम्फौनोबा संखांनानै होबानो आरामसे जायो आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि जायगायावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेफोरखौ जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायाव गिबियावबो बेखौ गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो बेयो जेब्ला गुरै जायो जोङो थुुबसिफोराव देनानैनो बेखौ बै गुदु नाय ओ दैयाव कार लाना होनायखौ नुनो मोनो आरो जुदि सोरबाफोर बेदर बेदर फोर दङब्ला अमा बेदरानो जा दाउ बेदरानो जा एबा सोरबाफोर जुदि बेयाव माबाफोरखौ होन जानो गोसोबा जेनेबा एम्फौ लाथ थाफोरखौ होना जानो गोसोबा बेफोरखौ औ एवफ्रानना लाग्रोनानै थावजों एसे एवफ्रानना ला। नानै जोङो नायखौ नुनो मोनो नोंथां जोंनि जायगाफोराव। बेयो जानानै जोबोद गोथ गोथाव जायो आरो नोंथाङा बेवहाय मोन मोनसे बाथ्रा बुंबाय जेनेबा खारै होनांगौ जायो न' नोंथां बेवहाय खारै होनायनि उनावसो बेखौ अनला खारैनि मुं मोनो बेयो स' नोंथाङा फोरमायनो हागोन हागोना बै खारैखौ मा रोखोमै जोङो दिहुननाय जायो।
अ अ खारैखो ना खारैखौ गिबियाव। जों थालिर थालिरनिफ्राय थालिर। मादा मादा माने थालिर सिंनि माने नेयो थालिद बेखौ दानना लाबाय थालिर बिफां नङाबा बिफां आरो सिंनि रोदा बेखौ दानना लानानै। फोराननो सान्दुंङआव फोराननानै फिसा फिसा दानालाना फोरानबाय फोरनानै बेखोजों अरदो खावो
नंगौ नोंथां थारैनो।
अरदो अरदो खावना नै बे औ हांगार दााय जेब्ला हांगार दानखो जोङो सानद्रि फिसा फिसा सानद्रिजों सालिनानै बेयाव बेयाव दै दैदो मिक्स दैदो मिक्स खालामनानै बेनो बिदि बादिनो
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा सैथो बाथ्रा बुंदों दों आरो जोंनि जायगायाव बेबायदिनो बे खारै बेखौ जोङो जेनेबा सबाय खारै सबाइजों जों ना औ ना गोरानजों संना जानायखौ नुनो मोनो। सबायखौथ' नोंथां जोङो गामि गामिफोरावबो बै ओ न'आवनो जेनेबा जोङो औ गायनानै सबाय खौ बानायनाय खौ नुनो मोनो। आरो लोगोसे हाथाइ बाजारफोरनिफ्रायबो एबा दु खान सक गलाफोरनिफ्रायबो बेफोरखौ बायना लाना फैनानै जोङो गिबियावनो सोमना दोनग्रोनाय खौ नुनो मोनो बे सोमनानै दोननायनि उनाव बेखौ जोङो साराय सारायाव दै होनानै बेखौ माने अरजों अर होनानै ओ खायफाया जोंनिया गेस आव सङो आरो खायफाया बनजोंनो अर ल' बाहायनानै स सङो बै संनायाव माने गुदुं खालामनानै ग्लब ग्लब जोङो दैखौ एबा बेखौ होनानै गोदौ होनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव बे खारैखौ होलानायखौ नुनो मोनो आरो । नोंथां खायफाया जोंनि जायगायाव ना गोरान जों जायो आरो खायफाया अ बयलारजो जों जायो एबा अमा बेदर जोंबो जानाय खौ नुनो मोनो नोंथां औ। नोंथां आरो बेवहाय जोङो अमा बेदरनि बा-बाथ्राखौ रायज्लायबाय। थादों न नोंथां स' अमा बेदराथ' जोबोद जानो गोथाव नोंथां जोंनि जायगायाव अमा बेदर खौ जोङो गोबां रोखोमै जायो माने अमा बेदरखौ खायफाया फ्राय खालामनानै जायो खायफाया आरो खायफाया एसे माने आलु होनानै जोङो एसे माने बेखौ औ दै एसे थुब थुब खालामनानै जायो आरो नोंथां औ नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमै जायो
जोंनि जायगायावबो बिदिनो सोरबा जायो फ्राय एवनानै जायो सोरबा बेफोराव सबाय सबायाइदो अमा बेबायदि आरो नारजिदो अमा
औ नोंथां थारैनो
आरो लाइ लाइ लायदोबो रुनानै बेबायदि जानाय नुयो जोंनि ओनसोलाव समान गामियाव औ
नंगौ नोंथां थारैनो
रुनानै टमेट' लाइ बिलाइ बेफोरबायदि होनानै थाव एसे थाव एसे होनानै आराम बेखौ अमानिफ्रायनोथ' थावा ओंखारखायोना
नंगौ नोंथां थारैनो
दस पास मिनिटसो सय मिनिटसो नङाबा बेफोरदियाव मानो थार खायावनो एवनानै बेनि थावओंखारनाय सामावंखारनानै दै दै होनानै ओमफफ्राय लाइ बिलाइ टमेट' बे बायदिसिना मस्ला मस्लिखौ होनानै गोदौ होबाय था गोदौ होबाय थानानै बाय मेन संख्रै बेफोरबायदि हो संख्रि होनानै आरामसे द जेनब्ला बाय माने रोसि रखम थायो अब्लानो तेस नायनानै जागोन ना जायाखै संख्रै बायदिसिना नांगोना नाङाखै नायनानै बेफोरबादि खांनानै जानाय जायो आरो'
नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि जायगायावबो बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जायगायाव गोबांखौनो जोङो खुमब्राखौबो जानाय नुनो मोनो। बे खुमब्राखौ जोङो गिबियावनो गायना ला नाय जायो आरो गायनानै जों बे अखुम मुदाफोराव थिखांना होयो आरो उखुम मुदायावनो बेबायदि बिदिनो गुफुर गुफुर गोबां माने माखासे थायनानै थासयो आरो बेखौ जोङो हा हाननानै लाबोनानै जोङो गोबाङैनो सोरबाबा अमा बेदरजों जायो
सोरबा हांसोजोंसो सोरबाबा लकेल दावउदो
औ बिदि बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो जोबोद जानो गोथाव जायो नोंथां थां बियो
बानो नोंथां
औ नोंथां बुंनाय
आरो नोंथाङा जे होनबाय मानो बिदि खुमब्रादो इदो जायो होननानै आं हांसुदो
औ नंगौ
अ नोंथाङा माबोरै संनाय जायो। एक्सप्लेन खालामनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां ओ हांसो बुङोबा जों हांसोखौ बे गिबियावनो सिथारना लानो गोनां जायो आरो बे खुमब्रा खुमब्रानि जोङो जि बिगुर थायो सायाव बेखौ जोङो गारग्रोनांगौ जायो बेनि उनाव फिसा फिसा बेखौ जोङो थुख्रा थुखरा खालामना लाांखांनायनि उनाव जोङो ओ बे खुमब्राखौ रुना लाग्रोनाय जायो रुखांनायनि उनाव अमा बेदर खौ जोङो ओ अमा बेदर हमना ला अमा बेदर एबा जोङो जि हांसो बे हांसोखौ जोङो एवफ्रानना लाग्रोनाय जायो। एवफ्रानना लाखांनायनि उनाव जोङो रुनाय औ सोरबाबा एवफ्रनाय एवफ्राननायावनो जोङो ओइ रुनायखौ रुनाय जि खुमब्रा बेखौ जों गारलाना होनायखौ नुनो मोनो।
ओ नोंथां उ
औ नोंथां बे
टाइमाबो गैला
नंगौ। नोंथां बिदिब्ला दे लाखिथ'नोसै नोंथां गोजोन्थों नोंथां।